औ खोनादों दा अ खोनादों दा
ओं खोनादों
ओ ओ
नोंबो खोनादों दा
ओ खोनादों
अ मा खालामदों
ओ आं दं ओरैनो जिरायनानै दं नोंलाय
आंबो नै सालोंगासिनो दं आङो
अ
दे बुंलाय
औ खोनादों दे बुं
ओं ओं खबरफ्रा बोरै?
खबरा मोजाङानो। नोंनालाय?
आंनाबो थिगानो दंथ'यो।
ओ - ओ आंङो नोंथांजों मा होनो बे नानिस सोमोन्दै सावरायनो सान्दोंमोन
अ सावराय जागोन दे ।
ओ दे नोंथाङा बुंग्रोदो नामा
जागोन दे नानि सायाव होनदों नामा?
ओ नानि सायाव ओ ।
औ ना होनबाथ' जोंनिया ना? जोंनि जायगायाव माने बांसिन ना दुसुमै आमफ्रा आरो ना बाला बाथिया नाथुर बेफोर ना फिसा फिसा खौ बांसिन मोनो आरो दायोथ' आरो जोंनिया दैज ओं बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावथ' आरो गुर बानो मोनो जोंनिथिं बांसिन बिदिनो ना फिसा बा मा मागुर मागुर फिसा ओमफाय आरो थिंजाय सिंगिफोरबो मोनो ओमफाय खुसिया गोरलैफोर आरो बिनि उनाव खांख्राइ ओमफ्राय जामिनि ओमफ्राय खांख्राइ हारांगा सिनायोदा नोंथाङा?
ओ सि दायो सिनायनायालाय ।
खांख्राय हारांगा ओमफ्राय आरो इग बिथिंजाय बिदिनो दायोथ' आरो गोरलै गोरलै ना फोरा फुवान होसै ना औ । ओ। फानोसैयो बे। सनफोरखौ माने हखांबानो मोनो आरो। जोंनिया दैफोराबो माने उसुबिदा गैया नालाय दैमा बिं हा ओ हाजो। हाजो नालाय एफाय आरो। ओफ्राय माइ गायनो थाखाय बान्दो। बान्दो थेनानै लाखिनाय जोंना। बिलो बायदि दिदोम। हामनानै दोननाय बान्दो दं आरो बेे। बान्दोनि न'लाजों। ओ माने माइ गायनो थाखाय। सबहाबो रायजो। यैनो। दै। दैखौ बाहायो नालाय बे दैखौ ओमफ्राय बे बान्दोआवनो बिराद नाफोर थायो आरो बिदिनो बान्दो होननानै बुंबा जोंना बान्दोआ मोनसेल' नङा। मोनथाम हाफ्राबो एसे। गोबां गोबां नालाय। गोबां गोबांनि थाखाय। खायनो। बिथिंजाय माइ आबाद मावो लोगोसे गोरान खेथिबो मावो नालाय। बे गोरान खेथि। माइ आबाद मावनायनि थाखायनो दैनि बिराद गोनांथि जाना फैयो आरो। फाय बेनिखायनो अखानि दै। बा बिदि। जोंना मा होनो। ओ माबाजों दिहुननाय बे पाइपजों जे दै बोयो। बेफोरबायदि माने दै बोलाय। ओ मत फोरबो बाहायनाय जेने थेरना माबो होनोखोमा ना
जेनेरेटर ओ मा होनोबा जेनेरेटरानो होनगोन खोमा आंबो एमान बारा मोनथिस मिथिया आरोना
ओं ओं बे जेनेरेटरफोरखौ माने बाहायनाय जाया आरो जोंनियाव
अ जोंनावबो बिदि जोंनावबो बिदि बाहायनाय जाया आरोना सिनाव थ' बे बान्दोबो गैया बिदिनो अखानि दैजोंनो इदि सासे सा नैयाल' बिदि बाहायो आरोना बे मटरफोरनि निखौहाय जेनेरेतरफोरनिखौहाय
उम उम बिदि बे बानदोनि थाखायनो माने बिराद ना मोनजायो आरो
ओ जोंनिथिं एथ' इदि ना मोनजाया बांसिनानो उम बेफोर नाखोथ' दा जोंनिथिं नुनोनो थांला ओरैनो गोरि ना सें ना बिदि मावा फिथि बिसोरो बिदिखौ मोन गोन आरो बिदि नाखौहाय
ओं माबायदि मोनगोन जेनेबा
हा
बे गोरै सेंनाफोरखौ होनदां माबोरै
अ अ अ जोंनिथिं गुरो गुरनायालाय गुरो बांसिनानो गुरनाय बिदिथ' जायगायानो गैया जोंनिथिं माहोनो ना बोनो जेनेबा बोनो बा बिदै जाथारबाथाय जेनेबा मा बुंगोन बेखौ आस्रा जेना मा होनो अ अ अ बे बेसो मोनो आरोना इ थि जि गुरलाबायायनानै बारा मोना दि
औ आरो दैबानाफोर जायोना
जाया जोंथिं सि माने जोंना दैमा खाथि नङा हो उम जायगाया
बिराद दैबाना जायो बे बान्दो थेनानै दोनो नालाय हाजोनिफ्राय दै फैयो दै फैनानै फुरा माखासे गायखानाय आबाद फोथारफोरखौनो बिराद माने सिलिंखार खालामो बिथिंजाय
बो ओ दा दाबो जादों नामा दै नोंसिनिथिं?
ओं दाबो दैजोंनो दै जोंनिया दुब्लि फोथाराव थांबथाय माने मो मोजां नांलायो आरो फुरा दै रों रौ रौ रौ रौ
ओ बोहैलायनाय ओं
औ बिदि जायो नालाय बेनिखायनो जोंना नानि आंखाल गैया आरो आरो बिथिंजाय बिदिनो मानसिफ्राथ सबाबो बांसिनानो जोंनिथिं नखर नखर फुख्रि दं नालाय बे फुख्रिफोराबो बिथिं दैमाफ्रा लोमसावनानै बोहैबोसिगोन ओमफाय आरो फुख्रिखौबो उसिफावहोला बायनानै ओ जोंना थ आरो ओं ओङो बैसागो बायनाय लोगो लोगोनो जोंना ना फुवान लाखियो ना फुवान लाखिनाय बै नाफोरा दा लोमसालाबायनो सोरनाबा सोरनाबा फुख्रि बायो।
ओ ओ जोंनिथिं अखा बु बुरजा हाबाबो। बिदि जाफेरा आरोना दैबा दै जायो। माने एसे अखाया जेदिबा। सानफ्रोमबो इदि दा हाबाय थाबाथाय हाबाय थाबाथाय इदि दैया बुर जा जायो। जि दैबाना जालायनाय बा। बिदिना बिराद खम जोंनिथिं। ओ उम। आरो बिदि ओ बिदि नुफेराखैबो आरोना आं। ओहो जोनोम जानायनिफ्राय बिदि नुफेराखैबो आरो। बिदि दै बाना सानाय मानाय।
औ जोंनिया आरो फुख्रिनि नाफोरखौ। फैसोयो।
ओ
बे बान्दो फुख्रिखौनो सेमफायो नालाय बान्दोफोर खौ जाम्फै जामलाफ्रा लोमसावला जोबसिगोन बिथिं फुख्रियाबो बायलांसिगोन। ओमफाय फख्रिनि ना। फोरानो ओमफाय। इदिनो नुनायफोरखौ ज ज होसोलायनानै दानलायलायनायबो जायो आरो। दाननानै जालायलायनाय। बिदिबो जायो आरो जोंनिथिंजाय हालेवनायाव ओंखारबाथाय। बिदि आरो इथिं खांख्राइ साम' साम' मोनो ना मोना?
साम'खौबो बिदि बारा माने जोंनाव बिदि ना आरो बिदि बुस्थुखौ बारा मोननोनो जाखाया आरो दा इदि। बो दैमा सैमाबो गैया नालाय फुख्रिफोरबो बिदि गैया ओं। बि जि माबायानो गै गैया जोंनिथिं बारा।
होनबाथ' गांजोमा सेंखावरि फोरबो मोन
ओं ओं उसुबिदा ओं बहुत उ सुबिदायानो जोंथि बायनासो जानांगौ जायो आरो बेफोरखौहाय
ओं ओ ओं ओं बायबा मोनो आरो ना ओरैनो बाजाराव ना बिदि ना हमनो थांग्रा मानसि फोर दङ।
बा गामियावथ बिदि ना हमनो थांग्रा मानसि गैया बे बाजारावनो मोनगोन जेनेबा।
अ बाजाराव फानफैयो आरोना ओं
जोंनियालाय गोसो बायदि बे फख्रि फख्रि फोरावबो। जोंना। बिदिनो अखानि दैजोंसो फैयोना दैमानिजोंसो हाबो। साम लादायफोरबो बे फुख्रियावहायनो। अखा हाबाथाय। जागालाबायनानै थायो आरो। एफोरखौ। बो मैथाफोरजों जायो।
ओ मैथाफोर अ मैथा बांगाल मोननै मोननै रोखोम। मोननै रोखोमनि दं खोमा मैथाया ना जोंनिथिं आ मोनसेया जाबाय बे। बेखौ बेयो मोनसे ओमफ्राय मोनसे बांगाल जोंनाबो बेखौ मैथा बांगाल। होनो ओमफाय मोरसे मैथाल होनो इदि मैथाजोंथ बिराद गोथाव जाखायो आरो बेखौलाय। बेखौ मोजां मोनो ना मोना नोङो ओ खांख्राइखौ जि सरनानै जि जायो। मा होन होनोमोनथाय अ अ अ अ। जोंनिथिं सरनानै जानाय होनो अ देग्लिनानै सरो अ सरो।
सरनानै बिदिनो सोरबा सोरबा मैथा गां फा गांनै होफायो ना इदियाव ओमफ्राय। सोरबा सोरबा आरो मैथा होआलासिनो। गोजा देग्लिनानै बुरजा। मोनोबा देग्लिजोबनानै माने। लाथा लाथा एसे ग्रेबि।
अ ग्रेबि ओ बिदिबा बांसिन गोथावसिन जायो आरो । बाद ओ जों आं न'आव जोंहा मैथाजोंनो जायो आरो ।
ओम जोंहाबो जायो जानाया मालाबा बिदिनो मैथाजोंबो जायो मालाबा इदिनो ग्रेबि गाव गोजा संनानै जायो । आरो इथिंजा ना गोर्लै मोन दाथ' आरो बे
गोलै ओ ओओ मैथा गोजा ओं ओ। आं जाफेराखै बिदि ना मैथा गोजाखौ खौहाय जाफेराखै आङो।
अ मैथा गोजाजों ना
ओम जोंना दा जोंनिथिं दा बांसिनानो बिदि ना मोनाब्ला दालाय बांसिन बिनानै बे सालानि नाखौनो बायना जानाय जायो आरोना बेलेक बिदि फाननो लाबोनाय गामि गामि फाननो लाबोनाय बिदिखौनो बायना जा नांगौ जायो बिदि आगोलनि फ्रेस इदि इदि मोनजायानो हो। बुंनो थाङोबा जोंनिथिं। ओ बर'आ बर'फआव दोननाय बा हासार फेदेरनाय ना हासारजों फेदेरोना नाफोर खौहाय बिदि आरो। उम
गोबोरखि बायदिसिनासो होयो दा जोंनिथिंथ' ओं इउरिया गोबोरखि ओमफाय आरो दायो थ' आरो अमाबो दं नालाय न'खर न'खर थ' बर' न'खरफोरावथ बांसिन अमा थायो
औ अमा थायो
बेलेगबारो बेलेग सोरनिफाय बायना लाबोआ बेलेग खिुनथु जोंनि गामियाव बिबो माने ना फिसियो जे गोबो हासार होनानै इउरिया हासार होनानै आरो लोगोसे अमा गन्द्राखौबो फुख्रि जिङावनो खा
अ उम दाना बिदिनो जाबाय आरो नानोबो बिदि आदार बिदि मा होनो जेरै अमानो सापर होयो दाना होयो बेफोरबायदिनो नानोबो होयो दाना दाना ओम अमाफोरखौबो ओंखायनो बे एथ बेमार जाग्रा जाबाय नानिबो अमानिबो गासिबो दाउफोराबो गासिबो बेमार जायो दाना बिदिनो ओ ओ दे दोनथलायनोसै ओं दे जायो।